अ खोनादों नोंथां नोंथांनिया दानि नै दा आंनियाव खोना फैयाखै जेनेबा
औ नोंथां।
नोंथाङा औ औ फ्रिदोंना नोंथाङा?
अ दङ दे नोंथां फ्रि थ्रिनो
अ नोंथांजों आं फ्रि दङोबा गय बिफांनि बागै सावरायनायदोंमोन आरो
औ नोंथां स सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन।
औ जेनेबा आं जागायग्रोनोसै नोंथां
औ औ नोंथाङानो जागायना होग्रोदो औ
जेनेबा गय बिफां बुङोब्लाथ' गयफाङा जेनेबा जोंनि जायगायावथ' मेर्ला दोङो नङा होनबा नोंथां?
औ
हाजो ओनसोलफोरावबो बेफोरबायसा गय बिफांखौ गायबा- मुलाम्फा जायो हाजोनि हायाथ' बेलेग जायो नङा होमबा जोंनिफ्राय- औ ओजों जेनेबा दाथ' जोंनि सुबुंफोरा हाजो ओनसोल साइद जे जेनेबा खाथि खा- खाथि खालायाव गयफां हा बायनानै जेनेबा गयफां गायनानै दोनहैयो- बेनिफ्राय फिथाइखौ फाननानै जेनेबा मुलाम्फा मोनो आरो बेफोरबायदि बिजनेस खामनो जागायबाय बेफोरबायदि खालामोनो नङा होमबा नोंथां? नुदोंना नोंथाङा? औ। बेफोरबायदिनो जेनेबा नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा बायसा गोहोमै फोरमायनो सानो बेफोरखौ फोरमायनो होबानो जाबाय नोंथाङा
अ दानाथ' जों गय बिफाजों ग गामि ओनसोलावथ' जों गय बिफां नुनो मोननो थार नङामोंथां दा जों गय बिफां जायबा जायनाव बा हा बिगा बिघा दं बिसोरबो बिसोरबायदि मानसिया गय फांदोनो जे- गय बिफां जोंनो जे जिउखौ बारहोलांगासिनो दं गयफांनि- फारसेयानो नङा ओमबा नोंथां जायनाव गय गयफां गयफां गायनानै बिनि गेजेराव थालिरफां गायो थालिर बिफां गायनानै
औ-
थालिर -थालिर बिफां गायना होयो खायफाया एसे- लेबु- लेबु गायनाय नुयो लेबु आरो खायफाया गयदो लोगोसे जे- फाललि गायफा नायो खायफाया मस्थ लागायना होयो औ बेफोरनिफारायनो जोबोद मुलामफा- मुलामफा मोनो आरो नंडा़ होनबा नं खौ।
औ- नंगौ नोंथां। गयनि लागायौनो जेनेबा फाथैयाबो जाफालांबाय बेबायदि दिनो नङा होनबा नोंथां? जेनेबा गयखौथ' जों फाननानै जेनेबा थृस्त दाल गय थाबाबो जेनेबा नोङो फांसे बिफाङाव जेनेबा हाजारसे गदाय मोनबाबो जेनेबा फांसेयावथ' जोबोद बुरजा थायो नामा होमबा जोथोन लायोबा दा जोंनिया हरनि जोंनि न'निया दा जोथोन लायखसै एसेबा खम थायो नङा होमबा नोंथां? गारसोना दोनो नालाय जोङो जोथिोन लानो नागिरा एसे बेफोरबायदिनो फांसे औ फांसे गय फिफांङाव जेनेबा हाजारसे मानि जेनेबा नोंङा दोनै फास्स' बेफोरबायदि हमना लाबाय जों जेनेबा नङा होमबा नोंथां। बाजौ रां हमबाय बेबो जेनेबा त्रिस तालाव बाजौ बाजौबा बेसेां जागोन नोंथां दा
बिसटालाव बाजौ बाजौबाबो मोजां। जि पन्द्र' हाजारसो जायो नङा होमबा।
पन्द्र' हाजार जायो आरो नोंथाङाव बेफोरबायदि जायो बेफोरबायदिनो जेनेबा फन्द्र' हाजार नोङो जुदि मासाव बेफोरबायदि गयनियावबोसो जों बेफोरबायदि मोनबा पन्द्र' हाजार मोनबा जेनेबा नों आरो गुबुन साइडआवबो मोनसे बिजनेस मावबावबा जेनेबा थास' बिफाङानो जा मायबा बेफोरबायदि गुबुन अ आरो फाथैयानो दंबावो बेफोरबायदिनो जेनेबा औ बेफोरबायदि बि जेनेबा आरो बेफोरबाय गुब गुब रखनि आबाद मावबा नोङो खायसे मानसि जेनेबा बेफोरबायदि मानसिनि जेनेबा मानसि जानानै जालांनो हायो आरो जेनेबा फिउचारा इयन फिउचारा लासै जेनेबा मोजाङै सान्थि नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बेबायदि बिजनेसाथ' आरो हरसिनाय धोननि जायो हरसिनाय बेफोरबायदि जनिा माबायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो जेनेबा फाथै जेनेबा फाथै आरो गय फाथै गय गय जाबाथाय जेनेबा फाथैखौ नांखा नङा होनबा नोंथां जेनेबा गोबां दखान पान दखान दङो जेनेबा बेफोरबायदिनो फिसा फिसा दखान होननानै जाग्रा मा सुबुं गय दखान दखान होनानै जाग्रा गोदोङोना सब नोंथां बेबायदिनो खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों खोनादों जोंथ' गयाथ' जेराव बा जोंनाबो खामानियाव होयो नङा होमब नोंथां। दा जोंनि फुजायावनो जा हाबायाफोरावनो जा जेराव बो जे गय ल' नांथारगौ जायो नङा होमबा नोंथां
जेनेबा साहा फुदुंनो हास्लाब्लाबाबो जेनेबा गय जानानै थांद बे बेबायदि होनो हबा नङा होमबा जों आलासि खासि फैबाथाय अ बेबायदिनो गययाथ' जोंनो नांखाथारगो कम्पालसरि ब जेनेबा आसामाव नांखाथारगै जों जोंनि ओनसोलाव गय जानांनाय नि थाखायसायो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां औ
दा जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो हाबा मोनसे संनो थाङोबबो गोनांथ नंगौ थारैनो नांथारगौ नोंथां। गयआ जेराव
माबा औ सुरमह औ। गय बिफाङाबोथ' जेनेबा बेफोरबायदिनो गोबां बन बेफोरबायदियाव जायो आरो नङा होमबा।
औ औ औ जेरावबो जेरावबो मुलाम्फा होायो बेयो
गयनि गय बिलाइनि थखनाखि होनो बेखौ
औ औ।
दखना। बेखौबो जोङो बारि बागानफोरखौ होथेनायाव खामानि होनो हायो आरो। जेनेबा बेफोरो मुलाम्फा हो जोंनो नङा मोनथां बारि बागानफोरखौ जेनेबा होथेनानै दोननो। मोजाङै लाखिनाय आरो गयनि जि धखनानि बेयो गिसिब बार जोङो गरम बोथोराव औ खिसिब बानायो जि
औ आगोलनिफ्राय जों नुनो मोनगासिनो जे दख'नानिफ्राय ओ गय दुनायनिफ्राय सिमफोल
बानायनानै जेनेबा सिबबाय थायोमोन गोदोनि बोराय आबै आबौमोना जेनेबा बेबायदि औ
जों मोन नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ बेफोरबायदिनो गोबां गया बा जोंनि थाखाय बानजायनाय खामानि लाबोयो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां
अ
गय बिफाङानो जोंनि नङा मेइनलि माबा जाहैबाय नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथा औ बेबायदिनो जेनेबा औ बेबायदिनो जेनेबा गया जेनेबा फारसेथिंजाय मोजां फारसेथिं गाहाम बेबायदि जायो
औ औ औ नंगौ
ओम
बे बुहुमाव जेराव गयखौ मोननो मोनो दा जोंनि गामि ओनसोलनिफ्रायसो गय टाउव हैनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ हैयो नोंथां हैयो दखानफोराव जेनेबा गुवाहाटि गुवाहाटि टाउनाव बेफोरबायदि होयो नङा होमबा नोंथां औ बेफोराथ' जेनेबा मोननो थाङा गय बिफां
अ' खायफाया बि बेबायदिनो बे पार गयनि बेफार फालांगि खालामनानै जागासिनो दं दा जों नुनो मोनगासिनो बेफार फालांगि ओमफ्राय जोंनि भाराय गयखौ एसे
बायदेरनानै
ना
बेसेनाव बायनानै जेनेबा बिसोरो दाबुल लायैबाय जेनेबा दाबल लाबाय जेनेबा बिसोर गावसिनि बिसोरबो गावसोरनि लाबखौ नायबाय जोंबो जोंनि लाबखौ नायबाय जेनेबा
औ
लांदां जेनेबा जोंनिफ्राय थाइसेयाव लांदोंबा बिसोरो थाइसे लाबो लासिगोन बेबायदि जेनेबा
अ'
ओ होनबा नोंथां
औ नंगौ
बेबायदिनो गय गायबाबो जोंनिया मुलाम्फा जायो फारसेथिंनो आरो जागाबो नांगौ जाहैबाय जायगाबो नां जायगाबो नांगौ जाहैबाय मेलला
औ मेरला जागा नां जायगा नांगौ
जुदि गय गायो गययाथ' गायना होबानो जायो जेनेबा जागाखो नांबाय नङा होमबा नोंथां फार्स्ट जागाया थानांगोन बेबायदिनो आरो दा ओरै नोंथाङा मा मा सा बुंनो सार औ
नोंथां बिदिनोथ' गया बोसोराव खेबसेल' होयो नङा होनबा नोंथां बोसोराव खबसेल' होयो बिदिनोथ' गय फिफाङा आरो जे खबसे थैबाथाय बे थांखामफिना बेखौथ' मिथिगोन नोंथाङाबो जे गय बिफां थैनाय लोगो लोगोनो खायफाया दानफायनानै गोदान बिफां गोदान बिफां गायफिनना होयो बिनि खाथियावनो होनबा नोंथां नंगौ ना नोंथां
नोंगौ नांगौ थांनांगौ
औ ओम
बुंलाय नोंथां
दा जोङो गयफाङाव गयफां गय फांबाबो जोङो दा जोङो उनाव थैब्लााबो जोंहा बनाव जों बनाव बन बन जायो नङामा नोंथां उनाव जोङो
अ जायो नोंथां जायो बल बान जाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ जेरावबो मुलाम्फायो जोंख जे गयफाङा
अ' जेनेबा नोङो
नोंथाङा बिदिनो मा गय बिफांनिफ्राय मा मा मा मा जिनिस बानायनाय नुखो नोंथाङा एसे फोरमाय होनो हागोन ना नोंथां।
जेनेबा गय फांनिफ्रायसो जोङो बेफोरबायदिनो ओम बेफोरबायदि जेनेबा न'फोरनि खुन्थाबो बानायो खायसे खायसे खायसेया जेनेबा बेबायदिनो जेनेबा फुटबल गेलेेनांबाथाय जेनेबा जों गलकि पस्ट नांबाय बेयावबो फोर बेयावबो होनाय जायो जबद जायो होननानै औवानिस जबदि जायो होननानै बे ओ गुदिखौ बिजौखौथ' दिनै गुदिखौ खौ होनाय जायो थंनै बेफोरबायदि बेफोरबायदियाव खामानियाव नुनाय जादों आरो आं बे आरो बुथोरखौ बन जानायफोराव नुदों बेबायदिनो जेनेबा दानफैनाय औ आरो गय फां गायबाबो जेनेबा नों बारि बागानफोरखौ साफा लाखिबाय हाग्राफोरखौ दानस्रांबाय थानांगोन अब्लासो नोङो गय बिलाइयाव मान लानानै जेनेबा गया देरलाङा हानाय बसाया जेनेबा बेफोरबायदि दानस्रांना नायाबाय थानांगोन अब्लासो नङाबा नोंनि फालांगिया नस्थ' जालांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां बेबायदिनो जायो आरो नोंथां ओमफ्राय जेनेबा जोंनि जायगायाव ओरैनो बेबायदि गय बिफां दङो होमब्लाबो जानायाव बेबायदि बारि बागान गैया आरो नोंथांनबा होमदां गेब नार गेब गिदिर जेनेबा गयफां औ।
बेबायदिथ' बागानथ' हामनो हाया जोङो नङा नोंथां।
औ ओरैनो एसे जेनेबा बारिबा बारिफोराव जेनेबा
अ बारिफोर अ दङ दङ बि जों बारिफोरावथ' फांसन फांफा फांनै' थाखायो नङा होनोमबां गासैनिबो न'बो नुनो मोनखायो गयफां न' मोनब आ थाखायो बिदिनो नोंथां दा नोंथाङा अ नोंथाङा बुंना थांबाय जे खुन्था बानायनानै नंगौ खुंथा जोङो बेनिखौ बेनि खुंथा थबसेयाव हनानैबाय मान बे रोजा थाबो रोजा होननानै जे माबा बिनि थाखाय बेखौ थाबो बानायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ।
औ
बेबादिनो जेनेबा गयया जोंनि थाखाय जोबोद बानजायनाय लाबोयो आरो होमबा बेबायदिनो आङो नों नोंथांजों बेखिनिखौ रायज्लायनानै आं नोंथांनिफ्राय मिथिनानै आं गोजोननाय मोनबाय। जेनेबा जोंहा समाबो जाबाय समनिबो आंखाल जाहैबाय नङा होमबा नोंथां।
अ नंगौ नोंथा नंगौ।
दा उनाव उनाव लोगो मोनलायसिगोन नबा नोंथां गोजोनथों औ दे। औ